हेल' हेल' खोनादोंना नोंथां औ नोंथां खोनादोंना? हेल' हेल' नोंथां खोनादों ना? हेल' औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों दासो खोनादों।
हेल' औ नोंथां अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दोङो दायो अ खोनादोंना नोंथां?
दं बिदिनो ओरैनो जिरायनानै दं बिदिनो।
औ अ ओं नोंथां नोंथांनाव आङो आंबो जिरायनानै दं ओरैनो नोंथां
अ
खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां मा बुंदोंमोन बुंफिनलाय
नोंथांजों आङो मोननैसो बाथ्रा सावरायनो होननानैसो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां
औ देलाय बुंलाय
औ दे होमबा आङो गुबै रायलायनांगौ बाथ्रायाव फैनोसै आरोना नोंथां
औ औ
ओ नोंथाङा अननानै एसे फोरमायना होदो आंनो
औ जेनेबा मा फोरमायनांगौ एसे बुंग्रोनो हागोन नामा नोंथाङा
अ माने नोंथां आङो सोंनो नागिरदोंमोन गोदोनि समाव आरो दानि समाव मा फाराग दं बेखौ एसे फोरमायनो हागौमोन नामा नोंथाङा?
गोदो आरो दानि फाराग
औ नोंथां
आं मोनथिनाय बादिब्ला आं नुनाय बादिब्ला गिबियाव बेखौ बेखौनो बुंनो सानो जे आं गोदो आरो दानि फारागथिखौ बुंनोबाथ' गोबां माने बेफोरबादिनो गोबां बाथ्रा बुंनो गोनां दं
औ औ नोंथां।
माने फोजोबनो हाया।
औ नोंथां।
मानिफ्राय जागायगोन बबेनिफ्राय बोरै फोजोबगोन मा होननानै मा बुंगोन बेफोरबादिनो दद' गम' जायो आरोना खाइ से समावहाय बेफोरबाय दि बुंनायखौ ‌।
दे नोंथां जेनेबा नोङो जेरै हायो एसेबाबो फोरमायदो आरोना।
औ आं आंनि नोजोराव दा डाइरेक्टलि बुंनो थाङोबा गोदो आरो दानि फारागथिया बेनो जाबाय माने गोदो जेरैहाय जेबो दारिमिन गैयामोन। बिदिनो गोगगो गोथां बारहावा जों मोनोमोन।
औ नोंथां।
नाथाय दा जेरैहाय नुनो थांगासिनो दं जेसेनो समा बारदों बेसेसेनो सम थांदों जेसेनो समाव बाबेनलांदों
औ।
बिदिनो सम आरो बोथोरजों जेरैहाय गोदान गोदान दारिमिन सो-सोरजिगासिनो दं।
औ औ नोंथां।
बिब्दिनो आबहावा बा बारहावाफोरा गुबुंले जागासिनो दं।
औ नोंथां।
आरो बेफोरबादिनो आरो डाइरेक्टलि नोजोर
गोदो औ थामजि बोसोरबा ब्रैजिदाइन बोसोरबा थामजि बोसोरबा ब्रैजि बोसोर बैसोआवसो
हाबा जानाय
हाबा जानायखौ नुनोमोनोमोन। औ औ नोंथां। दानि बोसोर जास्लाबबयावनो माने हाबाफोरखौ जानाय नुनो मोनो। औ नोंथां।
बेफोरबायादिनि थाखायनो गोबां सुबुंनि थासारि जेरैहाय आबहावा सुबुं समाजाबो गोबां गोहोम गोलैदों।
औ नोंथां औ।
बादि गोदो आरो दानि फारागथिखौ नोजोर बोना नायोब्ला
औ नोंथां।
माने मा बुंनो?
बेफोरबादिनो औ बेफोर बादिनो सोलायगासिनो दं। सम आरो बोथोरजों थांनाय लोगोसेनो माने जेब्लायबो माने मोनफा मोनफा
गासैबो मोनफा मोनफा सोलायगासिनो दं। गोदान गोदान दारिमिन खुंनानै बारहावाया गुबुंले जादों। लोगोसेनो बेराम आदाराबो बांलांदों। ओम।
औ।
गोबां बेफोरबायदिनो सुबुंफोराबो खम बैसोआवनो जिउ खोमानो गोनां जादों मा बुंनो बेफोरनो आरो मोनसे आबहावा गुबुंले जानायनि थाखायसो जायोथ' नों
औ नोंथां नों
माने होनबा बांद्रायखो मिथिया माने जा मिथिदों बेखौ एसे फोरमायदों नोंथांनो जुदि जुदि नोंथाङाबो नोंथां नि फारसेनिफ्राय मायबा मोनसे जुदि एसे मोनथिगौबा आंनोबो फोरमायनो हागोन। खायसे माने आंनियाबो बुंनायफोरा माने ओरैबायदि जायोदि खाय से बाथ्राखौ बाथ्राफोर आंना
औ नोंथां।
जानो हागौ
जादों नोंथां नोंनि फोरमायनाया थिगैनो जाजोबदों।
ओम औ
आंबो बांद्रायखौ मिथिया नोंथां नोंथाङा जिखिनि फोरमायदों बेखिनिखौनो आंबो मिथिगौ आरो औ।
गोदो आरो दानि फारागथि बुंनो थाङोब्लाथ' ओ नोजोर बोना नायोब्लाथ' जों बे बेखौनो दाइरेक्टलि नुनाय जाखायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां ओम
दा नोंथांमोननि गामि फोरावहाय बोरै थासारिफोरा बोरै सोलिगासिनो दं?
जोंनि गामियावबो थासारिया बिदिनो दं नोंथां
बांद्राय मोजाङावबो गैया बांद्राय गाज्रियावबो गै या आरोना नोंथां गेजेरावनो जानानै दं थासारिफोराबो
माने गोदोफोरनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला गोदोथ' साय केलानो गैयामोन होनना बुंजायो जायनि न'खराव जायनि न'खराव साइकेल गंसे द माने बिखौनो बुंनाय जायोमोन आरो माने गिदोर बिराद गोबां थानाय माबा माहाजोन औ गोबां माहाजोन होननानै स सानना लायोमोन नाथाय दा नुनो मोनबाय जे गंफ्रोमबो न'ख गारि मथर
औ दानिया नोंथां साइकेलानो गैबावला बांसिनानो गारि म टरजोंनो हान्थिग्रा जाबाय आरोना नोंथां।
माने आरो लोगोसेनो मबाइल गोबां उन्दै उन्दै बैसोआवनो मबाइल लाना होदों बिमा बिफाफोरा फिसाफोरनो जि बिदों बेखौनो होदों बे फोरबो मोनसे जोंनि समाजनि गुबुंले बारहावाखौ लाबोनाय जायो माने खायसे नायनाङि बेसाद जिराद खौ नायनाय जायो उन्दै उन्दै गथ'फोराव बेफोरबादिनो साननाय हनायफोराबो सोलायलाङो।
औ औ।
बेफोरबायाददिनो माने समाज खायसे समाजाव बेफोरबायादिनो गोबां गुबुंले बारहावाफोरा बेफोरबायादिनो माने बांलाङो आरोखिना औ जेरैहाय बुंनो थाङोबा इन्टारनेट बा ससियेल मिडिया बेफोरनि जोहै गोबां बाथ्रा मोनथिनो मोनो बा मोजां गाज्रि मोनथिनो हायो मोनथिनो मोनो। लोगोसेनो गोदोथ' बेफोरबायदि मबाइलनि जेबो माबायानो गैयामोन सुबिदायानो गैयामोन दंमोन न'खराव खायसे खायसे न'खराव दंमोनजे माने जेरैहाय बेखौ मा बुङो? टेलिफन जेरैहाय माने बेखौ लोगोआव लांफानो हायामोन न'आवनो दोननानै
औ औ।
राय्लायनो हायोमोन दाथ' ननो बुंनो थाङोब्ला गासैनिबो आखाइयावनो मबाइल।
औ गासैनियावबो दं दाना गदोर जा उन्दै जा गासैनावबो। औ
मा बुंनो आरो बोथोर आरो सम सम बेफोरबायदिया सोलायलांगासिनो दं।
औ नोंथां औ गारि मटर उम बारहावा गुबुंले जानाय नि थाखायनो औ
हाग्रा बंग्रा एवस्रांनानै न' लुुहैनाय जाहैबाय हाजो हालाफोरावथ' गोदो गोदायथ' मानसिफोरखौनो नुनो मोनामोन दिनै दिनै नोंथाङानो नुनो मोनदों जे माने हाजो हालाफोराव माने
औ गोबां मानसियानो थाहैदों आरो औ औ औ नोंथां
दिनैहाय जिब जुनार थाग थाग्रा जायगायाव मानसिफोरा थाहैयोब्ला बहाथो बिसोरबो थानो मोनो बिसोरबो खारखानांगोन दा बिसोरबो जानाय आदारा खमायलांदों बिसोरनि थैनाय बा मोनामनाय बेफोरबायदियावनो बारहावाफोरा गुबुंले जालाङो
औ औ नोंथां सोमजियो औ नोंथां औ औ औ
नोंथांमोननि खाथिजोंहाय बेफोरबायाददि हाजो हालाफोर दंनाा गैया
जोंनि खाथिजोंहाय दङ नोंथां बिदि हाजो हाला औ बिदिनो नोंथां जोंनि खाथियावबो बिदिनो हाजो हालानि दंफांफोर दानस्रांनानै माने न' लुहैनानै थाहैदों आरोना मानसि फोर गोबाङानो ओ नोंथां खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों एसे नेटनि प्रब्लेम खोमा माने बारा एसे क्लियारलि खोनायाखै एसे एसे नांथा नांथा खोनादों
औ औ नोंथां औ उम
बेफोरबादिनो दानि बारहावाया ओरैबदि गुदुं जादों जे माने बेफोरबायाददिनो दारिमिन जिहेतु दारिमिन आगोल आवगायावनो बुंबोखांबाय जे आङो बे दारिमिनफोरनि थाखायनो जितु बिनिफ्राय ओंखारनाय जिहेतु बार हावा बा गुबुंले बा जिहतु बा मोनसे गरम गेसफोर ओंखारबोनाय बेफोरनि थाखायनो माने
बिदिनो सानफा एफा सानफा
बेफोरबायदिनो गोदो आरो दानि खौ बुंनो थाङोब्ला सिदा एसे नोजोर बोयोब्ला बेखौनो नुहुरो
औ नोंथां
आरो बुंनो थाङोब्लाथ' गोबां दं बुंनानै फोजोबनो हाया ओरैबायदि बाथ्रा दं
औ दङना नोंथां
औ
उम बांद्राय बुङैब्लाबो समाबो गोबाव जायो औ बुंनानैबो फोजोबनो हाया औ औ नोंथां
होमबा नोंथां
औ नोंथां
बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै नामा मालाबा सम मोनबा रायलायगोन नोंथांजों रायजलायनानै आं जोबोद मोजां मोनदों गोजोननाय मोनदों नोंथांनो फोरमायनो जिथि आं जाखौ मोनथिदों बेखौ फोरमायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों नोंथाङाबा बोरै मोनदों मिथिना मोनलिया आरो आं
आंबो नोंथांनि जाखिनि नोंथाङा मोजाङैनो फोरमायदों बेखौ आं मोजाङैनो मोजाङानो मोनदों नोंथां
औ
माने नोंथांनि फोरमायनाय गासैबो बाथ्रायानो नंगौ
औ
जोबोर मोजां मोनदों आंबो नोंथां नोंजों सावरायनो मोननानै
दे होमबा नोंथां ना
औ दे होनोमबा नोंथां दे